ओ खोनादों हेलौ।
खोनादों नोंथां औ। खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ नोंथाङा एसे सम होनो हायोब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बैसागु फोरबोखौ माबायदि फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोनना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां थारैनो हागोन औ बैसागो बुङोब्लाथ' जोंहा ओ जोबोद ओ बर'नि मोनसे एंगार हायै फोरबो बा जोंनि आंगो फोरबो नङा होनबा नों थां औ। थिग बिब्दिनो जोङो बैसागु बुंनाय लोगो लोगोनो जोंहा ओ सुबुं माहारिया गासै बो रंजाखाङो बाव उसिफावो थिग बिब्दिनो आरो औ सुबुंनि अनगायैबो जोंहा दाउसिन दाउला जिब जुनार लोग गोसे जोंहा मिथिंगायाबो बैसागो सफैनाय लोगो लोगोनो गावनि महर सोलायोबा समायना महर लायो जेरै गोरलै गोरलै बिलाइ खिलिनानै लोगोसे ओ गोथां गाब गासैबो सोमखोर महर जाजोबो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ लोगोसेनो जोंहा बैसागु सफ फैनाय लोगो लोगो अखा गोदान हानायजों जोंहा दाउसिन दाउला बा जिब जुनारफोरा जोबोद गोजोननाय मोनोबा बे थां ओ दाउसिन दाउलाफोरा जोबोर खुसि जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ ओथ ओ जोङो बैसागु बुङोब्ला जोंहाथ' बिदिनो बैसागुखौ जोङो ओ से दानखौनो जोङो सानना लानाय जायो ना थाय बिनि गेजेरजोंबो जोङो औ बैसागुखौ जोङो स्नि सान फालिनाय जायो आरो नोंथां। औ आरो लोगोस आरोबाव जोङो स्नि साननिबो जोङो बैसागुखौ मोननै बाहागोआव रानो। ओ जो ओ जायखौ जोङो बुङो मोसौ बैसागो आरो जोङो मानसि बैसागो। जोङो मोसौ बैसागु बुङोब्ला जोङो गिबियावनो जोंहा ओ मोसौ बैसागुखौ जोङो सैथो दानथि जोबनाय दमासि खालार खालि जोङो जों खुंनाय जायो आरो मोसौ सौ बैसागुखौ बै सानखालि जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो बा मोसौ खौ थुखैनो जोंहा बायदि नेमखान्थि बाहायनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
सौखौ औ मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोंनो दिलिलिति बिलाइ थाराय बिलाइ बा बिदिनो हालदै काजलगुरि फान्थाव पानेलाव जोङो बैफोर ओ मैगं थाइगं बा ओ बेफोरनि गोनांथि जायो आरो नोंथां बिलाइफोरनि।
औ नंगौ नोंथां।
बेनि उनाव जोङो बैफोरखौ जोङो बिदिनो ओ सानसेनि सिगां बा बिदि मोसौ थुखैनायनि सिगां खायफायाव बुथुमना लायो बा बिदिनो जोंहा फुङावनो जोङो बैफोरखौ बुथुमनाय जायो। बिनि उनाव जोङो बैफोरखौ औ फिसा- फिसा थुख्रा हाना लानाय जायो मोसौनि मोदोमाव थुखैनाय समाव जोङो सारना थुखैनाय जायो नालाय आइ ओ बेनि उनाव जोङो औ मालाबो सुयो आरो मोसौनो गानहोनो बा जोङो न'खरनि दरखंफोराव आलायनो थाखाय
औ
औ थिग बिब्दिनो जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोङो गासैबो बा न'खरनि बिदा फंबाय बा आबौमोनजों जोङो लोगो नांनानै ओ खाथि खालानो बा थानाय दैमा दैसा नङाबा जोङो दंग'फोर बा गावनि फुख'रिफोरावनो जों मोसौफोरखौ थुखैनाय नुदों बा बिदि थुखैनाय जायो आरो नोंथां औ जोङो मोसौखौ थुखैनायफोराव जोंनि नेमखान्थि बुङोब्ला जोंहा बयफोर फिसा - फिसा थुख्रा - थुख्रा हाना लानायफोरखौ मसौनि मोदोमाव सारना होनाय जायो आरो दा दिगिलिथि बिलाइजों जोङो बुनानै जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो दोंसे सल'फोरखौ जोङो खनबोनाय जायो आरो नोंथां। जे लाव जा फान्थाव जा बोसोरे बोसोरै बारिबाय था बिमा गायदे बायदि दा जा बिफा बलद बाय दि जा होननानै आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो औ मोसौखौ थुखैखांनानै जोङो जा सुनाय माला जों बेखौ गानहोखांनानै जोङो ओ मोसौनो हांगारबो फोनाय जायो आरो जों बैफोर हांगारफोरखौ सारायनि हांगार बा खान्थानि फ्राय हल'नानै बेवहाय थाव गुबै फोननानै जोङो ओ बेयाव मोदोमाव फोनना होनाय जायो आरो मोसौनो जोङो मिथिना मोनो बै हांगारखौ मानो फोनो बुङोब्ला जोंहा ओ हां हाग्रानि औ हाग्रानि मोसा सियाल बा बिदि सैमाफोरा बिदि अरनाङाथो होननानै आरो नोंथां
औ नोंगौ नोंथां।
औ बेनि उनाव जोङो मोसौखौ दसे समनि थाखायनो। बिदिबा मोनाबिलि समाव लागै मोसौखौ जोङो दुब्लि बारियाव बिदि उदाङै हमगार हरा आरो नोंथां। बिनि उनाव जोङो औ। मोसौखौ लाबोफिननानै मोनानाय लोगो लोगो लाबोनानै जोङो। ओ बैफोर गोजाम फागाफोरखौ जों गारनाय जायोबा जोङो बिदिनो मोसौ थु थुखैनाय समाव बै फागाफोरा हाब्रु सिङाव जों एब्लेना एफबना दोननाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिनि उनाव जोङो मोसौ गुलियाव आलारि बाथि सावनानै जोङो मोसौ, गोदान फागाजों जोङो खाना दोननाय जायो आरो नों था औ औ थिग बिबदिनो जोङो लोगोसे बै मोसौ, सानखालि बा मोसौनि बैसागुखालि जोङो गोखा गोखै जानायजों लोग लोगोसे खुंखा बा बिदिनो जोंहा अमा बेदरफोर आरो जोंथ' जोंनि, ओ जोङो नुनो मोनो जोंनि बर' हारियाव बिदि जौ गिसि लोंनाय जेरै माइब्रा, जोसा माथा बेफोरनि औ जौ बिदै संना दोननो लोंनायखौ। औ आरो जोङो मिथिनो मोनो, जोंहा बिदि गोखा गोखै जायोबा बेमार आजारनिफ्राय जोंहा रैखा मोनोबा जोंनि, देहायाव बिदि बेमार आजार जानो हाया होननानै गोदोनिफ्राय फोथायनाय दङ आरो नोंथां।
औ नोंगौ नों
औ थिग बिब्दिनो जोंहा बिदिनो हाग्रा बंग्रानिफ्राय, मैगं थाइगं बुथुमनानै जोङो जानाय जायो जेरै सेजौ औ सेबा सेजौ जौस्नि बिदि मैगं थाइगंफोरखौ।
औ नंगौ नोंथां।
थिग बिबदिनो जोंहा मोसौ बैसागो बारलांनानै जोंहा जेब्ला, बैसागोनि से खालार सफैयो अबोला जोंहा गासैबो जोङा। फुङावनो सिखारनानै दुगै लोबै। बिदिनो आनान गसाइनि सेराव जोङो बाथौ सेराव जोङो आर'ज गाबो बा न'खरनि गासैबो। सुबुङा मोजाङै थाथों जाहाथे बेमार आजारनिफ्राय आराय। ग मोनथो होननानै बेनि उनाव जोंहा उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ औ खुलुमो बा जोंहा गेदेरफोरा उन्दैफोरनो जोंहा मान होयो लोगोसेनो बोर होयो। आरो जोङो बै सानखालि बा बैसागोनि से सानखालि जोंहा गाैबो गाननाय जोमनाय फोरा गोदान जाजोबबो आरो बोसोर गोदान नालाय बेनिखायनो गासैबो गोदान जि जोम गानो आरो नोंथां। ओं लोगोसेनो जोङा जों आरोबाव जोंहा। जोङो बिदिनो गामिनि थानसालिफोराव थांनानैबो ज'य राजो राजाफोरा लोगो नांनानै। आरज गाबनायबा, बिडिअ बोर होनाय बोर लानायफोरखौ जोङो नुनो मोनोबा बिदि सोलिगासिनो दङ आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरोबाव जोंहा बिदिनो बैसागु मोसानाय बुङोब्ला जों बैसागु बोथोराव। खायफाया बिदिनो नै खालाारनिफ्राय मोसायो जेरै जोङो। आइजोफोरा गोमो गोथां बा बिदिनो गोजा गाबनि रेगे रेगां लानानै हौवाफोराबो आर'नाइ बा आर'नानि खस्थ। गस्ला गाननानै गोथां गामसा गाननानै जयैनो गासिबो। ओ रायजो राजाफोरा ओंखारनानै जोंहा गामि खाथि खालाफोराव बैसागो मागिनो थाङो आरो। जोङो बैफोर मोसारो गोमागिनो थांनायफोराव जोङो खाम जथा सेरजा सिफुं लानानै बा गावनो खुगाजों मेथाइ खननानै मोसानाय नुयो आरो जोङो नुनो मोनबावो जोंङो खायफाया जोंना ओ देग बा रेडिअ' बा बिदिनो अदियफोर दामनानै जोङो बक्सफोरखौ दामना मोसानाय नुयो आरो नों नोंथां थिग बिब्दिनो जोंहा स्नि सान बारलांनाय लोगो लोगोनो
औ
जोङो बैफोर मोननाय रां रुफा फैसाफोरजों जोंहा माइरं दैरंफोरजों जोंहा जयै गामिनि रायजोफोरा लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोंहा बैसागु बिदाय गोबो बिदिनो बायदि हाबाफारि लाना बिदाय होनाय जायो जोङो मोनाबिलि समाव देंखोगिरि बा बिदिनो फाव खालामनाय एक्ट्रिस एक्टरफोरखौ लिंहरनानै गाजा गोमजायै बैसागो बिदाय होयो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ थिग बिबदिनो नोंथांआबो नोंथांनि ओनसोलाव बैसागु बोथोरखौ माबायदिहाय खुंनाय जायोबा बा मा बायदि रंजानाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां जेरै नोंथाङा आवगायसो होनलांनाय बायदि जोंनि ओनसोलावबो बैसागु फोरबोखौ बिदिनो ओ फालिनाय जायो आरो नोंथां जेरै जोंना ओ गिबियाव जेरै जोङो मोसौ बैसागु फालिनाय जायो सैथो दाननि जोबथा खालाराव जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो नोंथां आ जेरै जोङो उम सैथो दान जोबथा खालारनि सानसे सिगांनो जेरै जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय जा नांगौ बेखौ जोङो नागिरनाय जायो आरो नोंथां जेरै जोङो दिग्लिलिथि थाराय गाजलि बे बेनि उनावहाय पानेलाव फान्थाव हालदै बेखौ जोङो नागिरनाय जाखायो आरो नों नोंथां बेनि सानसे सिगांनो औ जेरै जोङो सैथो दाननि जोबथा खालारखालि बेफोरखौ जेरै जोङो हानानै औवानि थेंगल जिरनानै जों बेखौ माला सुनाय जायो आरो। बेनि उनाव औ बेनि उनावहाय जोङो जेरै मोसौखौ जोङो थुखैनो थाखाय जेरै दैमा नङाबा फुख्रिफोराव जोङो थुफैनाय जायो आरो बेयाव जेरै जोङो थुखैनायाव जेरै हाना लानाय जेरै दिग्लिलिटि थाराइ गाज्लि बेफोरखौ जोङो सारो आरो जेरै पानेलाव जेरै फान्थाव बेखौ जों सारनाय जायो आरो बिनि उनाव दिग्लिलिटि थाराय गाज्लि बिलाइजों जोङो बुज्राव बुज्राव मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो नों थां जेरै जोङो बेयाव जेरै ओ जोंनि गोदोनि खुगा मेथाइ दंना जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै बारिलांबाय था बे मेथाइखौ जोङो खननानै मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय औ बेनि उनावहाय जेरै जोङो मोसौनि फागाब बोरायखौ दिग्लिलिटि थाराय गाज्लि बिलाइजों जोङो थुनानै गारबोनाय जायो आरो नोंथां बेयावनो जोङो बाउनानै गारबोनाय जायो आरो जेरै दैमायाव थुखैदोंब्ला नङाबा जोङो फुख्रियाव थुखैयोब्ला बेयाव जोङो थुनानै गारबोयो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोङो औ बेनि उनावहाय जोङो मोसौनाव जेरै जोङो साराय खिथुनि हांगारखौ थाव गुबै लगायनानै जोङो फोनना होनाय जायो आरो मानो होनोब्ला गोदोहायथ' औ जोंनि जायगाया अरनबारिमोन नालाय नोंथां बेयाव जेरै मोसा लख्रा बेफोर थायोमोन नालाय बेफोरो दाजाथों होननानै गिनानै खारथों होननानै जोङो मोसौनो फोथाखौ थुनाय जायो आरो नों दों बेखौ बिनि औ बिनि उनावहाय बै सानखालि जों मोसौखौ उदाङै गांसो जानो थाखाय हगारना होनाय जायो आरो बेनि उनावहाय औ बेनि उनावहाय जोङो मोना ओ जाब्लाथाय मोसौखौ लाबनानै नोंथाङा होनाय बायदि फागा गोदान लगायना होनाय जायो बेनि उनावहाय जेरै जोंना दिगलि लिति थाराय गाजलि बे आग्लायनाय मुवाखौ जेरै जोङो ओ गलि न' बाख्रि बेयाव दोननाय जायो आरो नोंथां थेबनानै औ बेनि औ बेनि उनावहाय जोंना जेरै मा ओ मोसौ बैसागुखालि ओ जेरै जोंना जौसे से बिदनि जोङो गोखा गोखै जायो आरो जेरै जोङो थालिर बु ओ थालिर बुगा बेनि उनावहाय जेरै दिंखिया जेरै फुंखा बायदि बाय दि जोङो रोखोमनि मैगं जानाय जायो आरो नोंथां गोखा गोख खै मानो होनोब्ला ओ गोदोनि सुबुंफोरा बुंनाय लेखा जोंना जेरै जौसे से बिदनि गोखा गोखै जायोब्लालायनो जोंनि देहानि बेमार आजार खारो होननायलाय बेखौ जोङो फोथायनानै दासिमबो बैसागुआव जानाय जायो आरो जों मोसौ थुखैनाय खालि आरो नों बेनि औ बेनि उनावहाय जोंना जेरै मानसि बैसागु बेयाव जेरै जोङो बर'नि दामजु आरो जेरै बर'नि जेरै दख'ना थावसि रेगे रेगां आगरनि फासरा जेरै बेफोरखौ लानानै बर'नि जेरै खाम सिफुं सेरजा जथा बिदिनो थरखा बेखौ लानानै जोङो बैसागु मोसानो थाङो आरो न'ख खर न'खर बेनि औ बेनि उनावहाय जेरै जोङो गिदिरनिफ्राय बोर लायो आरो गिदिरा उन्दैनो बोर होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बैसागुनि ओ जेरै जोंनि ओ से खालार खालि आरो मानसिफोर ओ बेसागुखालि आरो नोंथां बेनि उनावहाय जेरै जोङो बेयावबो जोंनाथ' बर'फोरना मोनसे जे नेम दं नालाय नोंथां जेरै जायनिबा न'खराव बैसागु मोसानो थाङो बेनि न'खराव जेरै जोंना ओ जुमाय बेफोरखौ जों मोनलोङो आरो जेरै माइब्रानि जुमाय माथानि जुमाय बेखौ जोङो ओ मोनलोङो आरो जायनिबा न'खराव मोसानो थाङो। बैसागु फोरबो नालाय बेफोर थाखायो आरो जोंना नोंथां औ। बेनि उनावहाय जोङो ओ जायनिबा न'खराव मोसानो थाङो बे न'खरनि सुबुङा जोंनो अननानै जेरै माइरं एसे रां एसे जा हायो जोंनो हरनाय जायो आरो। थां बेनि उनावहाय जोङो आ बेखौ जेरै जोङो नाजावना लानाय जायो बेनि उनाव नोंथां औ बैनि न'खर बेनि न'खर जोङो बैसागु मागिनाय जायो आरो। जेरै नोंथाङा होननाय बायदि औ गोदोहायथ' जोङो बैसागुखौ थामजि सान फालिनाय जायोमोन। ओ दानि जुगावथ' जोङो स्नि सानल' फालिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नों थां बेनि औ बेनि उनावहाय जेरै नोंथाङा होननाय बायदि जोङो ओ जायनिबा न'खराव मो ओ बैसागु मागिनो थांदों बे न'खरनि सुबुङा जोंनो जा अननानै हरो बेखौ जोङो नाजावना लानाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव नोंथाङा होनाय बायदि औ नि खालार खालि जोङो लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो जेरै जोङो फोथाराव औ नङाब्ला जोङो दैमाफोरारफोराव लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोंना औ बेनि उनावहाय जोङो आरो बावखुंग्रि फोरबोखौबो जोङो मोनसे जोंनिनो बैसागु फोरबो